औ खोनादो दे नोंथां औ
अब्ला जों दिनै ओ बर'नि आबादनि सायाव सावरायनोसै।
औ नोंथाङा सावरायनो हागोन दे
औ नोंथांजों आं सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ ओरैनो नोंथांमोननि साइदआवहाय आथिखालाव मा मा आब आबाद मावबाय दं
दाथ' आथिखालाव दैज्लां बोथोर होन दैज्लां बोथोराव बांसिनानो माइ आबादखौ गायनाय जायो। बेजों लोगोसे बायदिस सिना आबादबो गायो आरो जेरै मैगं थाइगं बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइबो गायो।
औ
बिदि आर' गिबि खेबावनोज जोङो माइ गायग्रोनो गोनांब्ला ओ माइग्लि माइ सोमग्रोना दोननांगौ जायो आरो जोङो। फाथोनि बस्थायाव जोङो गोरायै खाथिमनानै दैयाव सोमना दोनो आरो बेनि उनाव जों बेखौ बोख खांनानै ओ ओ माबायाव माब गाजा हरनो थाखाय जोङो बेखौबो दोनथुमनाय जायो आरो बेखौ जोङो थालिर बिलाइ जों खोबना दोनो आरो बेखौ आरो बिखौ जेल्बा बे गाजा अरो अब्ला जों बेखौ एवनाय फोथाराव जोङो फोहैनाय जायो आरो बेखौ
औ।
आबाद गायोसो फोरमायना होन हागोन नोंथाङा?
औ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' आं बुंनो सानोदि आबादाथ' बर'नि गोदो गोदायनि आजै आजौमोननिफ्रायनो मावबोनानै जेनेबा खालामबोनाय बेयो मोनसे जोंनि आरिमु बायसा नङा होमबा आबादजोंनो बर'फोरा ओ सो माने मावनानै निनो आबाद जायो सोलिगासिनो दं जेबा आबादानो जोंनि जिउ राहा हिसाबै जोङो साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरानो आबाद मावनानै जायो स्निजिबा जौखोन्दो सुबुंयानो दिनै आबाद मावनानै जायो। आबादखौ जोङो मोननै मोननै बोथोराव मावनाय जायो बांसिनथ' जोङो नुनो मोननाय जायो जेनेबा दैज्लां बोथोराव आरो माबा मेसें बोथोर बोथोराव दैज्लां बोथोराव होननानै बुङोब्ला जोङो माइ माइयानो जोंनि गाहाय जाग्रा आदार बा ओंखामानो जोंनि गाहाय जाग्रा आदारखाय जोङो माने माइ आबादखौनो बांसिन एसे जोङो मावनाय जायो आरो मानोना बेनो जोंनि जाग्रा आदार नालाय नङा होमबा? बेनो गाहाय जोंनि ओ जोंनि थिं माइखौ जोङो नोंथाङा बुंनाय बाय सानो जेनेबा गिबियावनो हाखौ फोमोनना लाग्रोयो बिनिफ्राय जोङो माइ खौ जोङो दैखराव सोमनानै दोननानै जेनेबा साननै सानथाम उनाव बेखौ बोखाङो फोखांनानै बोरियाव लाबोफिनब्ला गाजा ओंखारबाला बेखौ मोननाय जेनेबा गुलि गुलि एवनाय हायाव बेखौ फोनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे खौ जोङो माइ आबादखौ जोङो जोसा, बाहादुर, रनजित आइ-आइजं आयजंखौथ' दानि आथिखालाव जोबोर खम मानसियानो गायो
औ नंगौ नोंथां
ब्लेक राइसबो गायो माने जायखौ जोङो गोसोम माइ जोसायाबो मा जोस सायाबो गुफुरबो दोङो गोसोमबो दोङो आथिखालाव बिदिनो माइब्रैयाबो गोसाबो दो ओ गोसोमबो दोङो गुफुरबो दोङो मोन गोबां माने भेरिटेस सफैबाय आरो दिनैनि जेनेबा जौगालु मुगायाव आरो गोबांखौनो जेनेबा बांसिन बांसिनानो जोंनियाव बाहादुर माइखौ बांसिन गायनाय जायो आ रो मानोना बे माइआ जिखि जाया हायावबो बांसिन फसल मोननायनि थाखाय बेखौ बांसिन जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुबोदों आरो आङो
औ नंगौ नोंथां
जिहेथु जोंहाबो जेनेबा आबाद मावो जेथिया आं मिथिगौ आरो आबादनि सोमोन्दै बुङोब्ला बोरैहाय जोङो मावो आबादखौ बे जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंबो मेगनजों नुबोनाय आरो जों गाव गाव मावबोनाय बेखायनो जों आबादखौ मोजाङै मिथिगौ आरो माइ आबादखौ बोरैहाय मावो ओरैनो जोङो माइ आबादखौ से ओ सेजौ नैजि दिनसिम जोङो बियो हानायसिम जायो आरो एक्स' बिस दिनाव माइया जोंनिया मोजां माने माइ हिसाबै जों बेखो हानानै मोनो आरो फसलखौ
औ नंगौ
थांमोननि साइदआवहाय मा मा माइ आबादखौ मावो आरो ओ बिनिफ्राय जोङो बोरैहाय गावखौ सुंथानो हादों जेनेबा दिनै माइ आबाद मावनानै आबाद मावनानै बेखौ नोंथाङा सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बे माइ आबाद होनबाथ' नों थाङा दा बुंलांखाबाय जे बे जोंनि ओनसोलावबो बेफ फोरबायदि माइखौनो गायो आसु माइ रनजित माइ बिदिनो माइब्रा औ बे बे माइ आबाद मावनानै जोङो ओ जे माइरं माइरं महरै जों बेखौ ओंखाम मोनो बे मानजि सुबुंनि थांना थानाय मोनसे जिउ राहा आरो बियो। बे माइ गायनाय आबादखौ जों गासै बो ओनसोलावनो नुफ्रामनो मोनो आरो बेखौ। औ औ नं गौ नोंथां आरो मायनिफ्राय जोङो गोबां जे माइ बिलाइनिफ्राय माइ फिथाइनिफ्राय जोङो गासैखौबो बाहायो आरो जेनेबा जोङो खौ ओ जेब्ला बे हानो सम जायो अब्ला जों बेखौ हानानै ओ नाखांनानै जों बेखौ ओ जिगाब महरै मोनो आरो बे खौ जोङो मोसौफोरनोबो होयो मोसौनि जाग्रा आदार आरो जा माइ खौ माइ फिथाइखौ जोङो जेब्ला ओ मिसिङाव दानि जुगावथ' जों मिसिङावनो दिहुनो माइखौ ना थाय गोदोनि जुगाव उलार एबा दिंखियाव देनानै दिहुननाय जायोमोन आरो माइ
नोंगौ नोंथां औ।
आरो बे माइ फिथनिफ्राय ओंखारनाया जार जाय बेखौ जोङो ओ बेखौ जों मोसौनोबो होयो आरो अमानो अमानोबो जों आदार हिसाबै बाहायो आरो बेखौ। आरो गोदो दानि जुगाव थ' जोङो टेक्टरदोनो एवो आरो। नाथाय गोदोनि जुगाव जोङो आ बै आबौमोननि दिनाव मोसौ माहालिजों एवोमोन आरो आरो गोदो जोङो ज' ज' सावरि सावरि जालायोन आरो नाथाय दानि जुगावव जोङो रांखावरिजों रांखावरि जों गावना गायनांगौ जायो आरो जेनेबा रां नङाब्ला जोङो रां रुफा नङाबा जोङो दानि जुगाव आबाद मावनोखोनो हायाबायसा आरो।
नोंगौ।
औ नोंगौ।
नोंगौ नोंथाङा बुंनायाबो थारैनो। माने दा आथिखालाव जेनेबा समजों खारफानो गोनां जाबाय। रावबो रावबोजों जेनबा ओ सावरि बादालि जानाया खम जाबाय गोदोथ' जों आफा मुनि जोंनि आबौमोननि समाव जेनबा जों नुबोदोंमोन ज' ज' सावरि बादालि जायोमोन नोंसानाव दिनै सानसे गाबोन बैसानाव सानसे माने साजि बा सा जिस्नि बे रोखम ज' जालायनानै जेनेबा बिसानाव सानसे बिसानाव सानसे बिदिनो गाबथिंनानै हेल्प होलायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव नोंथां बुंनाय बायसानो रांनि गोहोजोंसो दिनै आबादखौ मावनाय जायो। दिनै बिगासे हायाव माइ गायनो थांनोबा खमावनो नोंनि आखाइनिफ्राय बा रोजा खरसा जायो आंनि अनुमानाव दे जुदि गोरोन्थि जायाखैब्ला आं एसे आबादारिनि फिसा हिसाबै आं मि थिगौ जेनेबा खमैबो बा रोजा बै एवनाय मोननायसिम बा रोजाया खरसा जायो आरो गायनाय फुनाय एवनायनिफ्राय आंनि नले जों आंनि जुदि आंनि जुदि गियानाव जुदि आं बेखौ मोन्दांथिदो आरो दिनै आरो आं नुदोंबो। आरो दिनै जेनेबा जोङो ओ माइ आबाद होननायाथ' जेनेबा गोबां जोंनि बुंखालांबाय नोंथाङा माइ आबादखौ जोङो साफ्रोमबो बर' फिसा फोरानो मावनानै जायो। आरो माइनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो ओ
बायदिसिना मे
खौ मोनो जेनेबा बायदिसिना मैगं थाइगं जेरै जोङो मैथा अ बिनिफ्राय खुमब्रा जो-जोगोनादा खम बिबांनि जायो लेस्रा भिन्दि बेनिफ्राय जोङो ओ बिदिनो जोङो ओंख्रिखौ जोङो दैज्लां बोथोरावबो गोबां ओंख्रि मोनो जायखौ जोङो बर फोरा जायो गावनो गायनानै जायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो मे सें बोथोराव जोङो बुंनो थाङोब्ला बेसर आबाद बेनिफ्राय जुखाम आबाद बिदिनो ओ दान खेथि हिसाबै जोङो आलु मोनो जोङो कबि मोनो जोङो नङा होमबा बेफोरखौ जों जेनेबा मावनानै जोङो दिनै जिउ खुंबोगासिनो आरो बर' माहारिया आ बे आबाद होननानै बुंब्ला जों आबादजोंबो जोङो ओ मोजां न'खर संथानो हायो। जेरै जोङो मोजां फालांगि मोजां मोजां फसल दिहुननानै जोङो न'नियाव नांगौनिख्रुइ बारा जायोब्ला बेखौ नोङो फाननानैबो बेनिफ्राय रां आरजिनो हायो आबादा जोंनो जोबोर सुबिदा होयो आरो मानसिया जुदि मावना जानो रोङोब्ला नाथाय आथिखालाव गोबां मानसियानो साव माने साख्रि बाख्रिखौल माने नेनानै थायो आथिखालाव आबाद मावनाया एसे एसे खम जालांबाय जोंनि ओनसोलावबो। माने बोथोर मोनसेल आबाद थ मावनायखौ आं नुयो आरो बाखि जोंनिया मेसें बो बोथोरनि आबादा माने फिलडआनो खालि जानानै थायो आरो माने आबुं महर सोमखोर महर थाया आरो सोरबा नसे नुनिया बे रखौ फोबाय सोरबा जुखाम फोबाय बेनो आरो बे मोननैखौल' मावनाय जायो जेनेबा जोंनि साइडआवहाय मानोना नांगौ रो खोमनि जोंङो आबाद मावनायाव जोंङो सिलुफबनो हायाखै। नांगौ रोखोमनि जोंङो मि जे टर लगायनानै दैखौ जों कन्टिनिउ दिहुननो हाया। मानोना जोंनि आबादारिफोरा सा फ्रोमबो बोथोरजोंसो लोब्बा गोनां नंङा होमबा नों थां जेरै दैज्लां बोथोराव नांगौ रो नि अखा हायो बेनिखाय जोंङो आबाद मावनो हायो। मेसें बोथोराव जोंहा अखा हाया बिनिखाय जोंङो आबाद मावनो हाया जोंनि आबादारिफोरा माने नांगौ रोखोमनि जौगानाय नंङिनि थाखाय बिसोरो मेसें बोथोराव सिलुफबनानैबो बिसोरो आबाद मावनो हाया आरो। आंनि ओनसोल सायाव आरो नोंथांमोननि साइडआवहाय बोरैहाय आब आबाद मावो जेनेबा मेसें बोथोराव अननानै फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां बे बिदि आबाद मावो होनब्लाथ' गोदोनि गोदोनि जुगाव जोंङो जेरै आबौ आबौ आबैमोना गो गोदोनि जुगाव ओ जों बोथोरजों बोथोरजों सोलिनाय जे अखाजों बेजों गायोमोन आरो नाथाय दानि जुग गाव दानि जुगाव ओ मटर लगायना ओ मटर मटर दै बोखांनाय मटरखौ जोंङो जेनेबा फुख्रि एबा दैमानिफ्राय दै बोखांनानै मिसिनजों दै सारना गायो आरो दानि जुगाव। नाथाय गोदोनि जुग गाव औ गो गोथै गोदोनि जुगाव बोथोरजों मोननाय बे अखाजों गायोमोन आरो नाथाय औ आरो नाथाय दानि जुगाव अखांफोरा अखाफोराबो एसेबां हाबांला बिनि थाखायनो जोंङो मिसिन दै सारनानै गायनांगौ जायो आरो
औ नंगौ जोंनि ओआ जोंना बोथोरजोंसो सोमोन्दोआ जोंनि आबादारिफोरा नङा होमबा दिनै नांगौ रखम अ बिगियानारि मुगाजों जोंङो दावगानो हाफायाखै। जोंङो बोथोरजोंनो बर'खा लानानै जों आबादारिफोरा आबादखौ मावनो हायो जोंनि ओनसोलाव बे नंगौ थारैनो
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
समाबो जोब्बाय नों थां जोंहा उनाव सुजुग सुबिदा मोनबा सावरायफिननोसै गोजोन्थों।